मा खालामनानै दं नोंथां
नोंथांनि आ दा ओरैनो जिरनानै दं आरो ना
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' नाजों मैथासोमो आरोना नोंथां
अ आदसा गायनाय फुनायफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंथांमोनिजों
बोथोरा नै नोंथां द'हाय फुङाव अखा होदोंमोन दा एसे सानदुं दुंदों आरोना नोंथां
अ नोंथां गायनाय फुनायफ्रा ओमफ्राय
गायनाय फुनायफोराथ' जोब्बायानो होनजायो नोंथां
अ आचसा नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां
औ फ्रियालाय दंमोन आं नोंथां
अ माने नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों सावरायज्लायनो मोनसेटपिकसो लानानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
ओ सावरायनो हागोन नोंथां
अ आचसा टपिकनो जादों माने निसा जिरादखौ बा फेग्रा मुवाखौ लायोब्ला जोंनि देहाफ्राव मा जायो मा गोहोम खोख्लैयो बैफोर बुस्थुफ्रा बिनि सायाव एसे सावरायगौमोन आरोना नोंथां
अ बिदिब्ला आं फोरमायना होनि नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ जोंथ' निसा जिरादखौलायोब्ला बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो ना
औ
सुबुंफोरनियाव
उम
जेरै जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो नि जिरादफोरखौ लाबोबाय थायो बा बा बाहायबोबाय थायोब्ला बेफोरोहाय जोंनि देहाफोराव गोबां बिदिनो गोहोमफोर बा बेमार आजार फोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां।
औ औ
आथिखालनि जुगावथ' जों बिदिनो गोबां निसाय जिराद लानाय सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां निसा जिरादफोरखौ जोङो आथिखालनि जुगाव ओ दिहुननायखौबा नुनो मोनबाय बा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ जायनि थाखाय दानि सुबुंफोरा बैफोरनिसा निसा जिराद फोरखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो निसाखौ जोङो लायोब्ला बिदिनो बिदिनो गोबां गोहोम खग्लैयो जेरै जोंनि लेखा फरायनायावनो होन बा जोंनि मावनाय दांनायावनो होन बा जोंनि महरफोरावनो होन बिदिनो जे थायोब्ला बिदिनो महरफोराबो बोराय नुलाङो आरोना नोंथां आरो। ओ बिदिनो खावलायफोराबो हाबसोलांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिदिनो आरो बिदिनो देहा सिङाव थानाय बिदिनो किदनिक बा बिखाबफोर बा समफ्लफोरबा जोङो बिदिनो बिरि सिगारेट बा गुद का फोर जाबाय थायोब्ला बा जोङो थांखुफोर जाबाय थायोब्ला बा जोङो लोंबाय थायोब्ला बिदिनो जोंनि देहा सिङाव थानाय जे आ जोंनि अरगेन्सफोर बेफोरहाय गासैबो नस्थ' जालांनायखौ जोङो नुनो- नुनो मोनोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोङो बिदिनो प्राय जुमायखौहाय जोङो बिदिनो फुंनिफ्राय लानानै ओ सानसुस्रिम लोङोब्ला जोंनि देहाया मा जागोन दे नोंथां। साननानै नायलाय नोंनो बिदिनो औ गोबां बिदिनो बेमार आजार खौ जोङो जानायखौ नुनो मोनगोन आरो आरो। आरो जोङो इदिनो बिरि सिगारेटखौबो होन दानि जुगावथ' जों नुनो नायनो थाङो जे फरायसा समफोरावनो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा आथिखालनि जुगाव बे निसाखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगोना नङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो लामा ससेयाव ओंखारब्लाबो जोङो इदिनो उन्दै गथ'फोर खहाय बिदिनो बिरि सिगारेटफोरखौ सोबनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय बिदिनो बो गावसोरनि मोदोमफोराव गोबां बिदिनो आ अन्थाइफोर बा बिखा फोर बा किडनिकफोरखौनो बिसोरो ओ नस्थ' खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जों बिदिनो बांद्राय बिबाङावबो लोंबाय थायोब्ला बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैगोन। जायनि थाखाय जोंनि बे किकनिकफोराबो फेल फोर जागोन आरो जोङो लासैनो बिदिनो आ थैलांगोन अयै बेमार आजार बेफोरजोंनो थैलांनायखौबो जोङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ आरो बिदिनो बेमार आजारफोरा थाब थोबथाबनो हमगोन आरो निसा जिरादफोरखौ लायोब्ला
हेल'
आरो जोङो नायनो थांब्ला सिकर जायखौ गय सफारिजों गय बा गयफोरजोंहाय बानायनाय जायोना नोंथां।
औ औ
औ
हेल नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों
ओ आतसा आ जोङो बिदिनो सिखरफोरखौ जोङो जाबाय थायोब्ला जोंनि खुगाफोरावबो बैफोरजोंनो बिराद ओ बिदिनो जोंनि हाइफोराबो माराम जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि खुगाफोराव केन्सारफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैफोर जानायफोरजोंनो बिदिनो गोबां ओ किदनिकफोराव बा गल ब्लादारफोराव जोङो अन्थाइ जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नंगोना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
औ जोङो बेफोरबायदि निसा जिरादफोरखौ लाबाय थायोब्ला बिद नो गोबां बेरामफोर जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आथिखालनि जुगावथ' बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बेराम फोरबो जाबाय आरोना नोंथां
औ
खायफाया निसा जिरादनि थाखाय बा खायफाया जानाय लोंनायनि थाखाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
औ आ बिदिनो जानाय लोंनायखौबो होनोब्ला बिदिनो गोबां जोङो मैला बुस्थुफोरखौ जोङो जायोब्ला बिदिनो जोंनि देहायावहाय बिदिनो गोबां गोहोमफोर गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जायनि थाखाय जोंनावहाय बिदिनो गोबां गिदिर केन्स सार बेरामफोर बा बिदिनो मेलेरिया बेरामफोर मेले रिया बेरामफोराथ' बिदिनो थामफैजोंसो जायो आरो ना नोंथां। अब्लाबो जोङो नुनो मोनो आरो बिदि बेरामफोरखौहाय गोबांनो आथिखालनि जुगाव। जायनि थाखाय जोङो निसा जिरादफोरखौ गोजाननिफ्राय गोजानसिम गोजान थांनांगौ आरो ना नोंथां निसा जिरादखौ लायालासिनो।
औ
मानोना बेफोर निसा जिरादफोरखौ जोङो दैलिग बा सानफ्रामनो सानफ्राम लायबाय थायोब्ला बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैसो जेरै जानाय थांफुखौबो होननो थाङोब्ला बिदिनो गुस्थिफोराव सोनानै लायोब्ला बेफोरनो दोलाब फोजोबो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
औ आरो बेफोरजोंनो बिदिनो गोबां ओ लासैनो बेफोरो दोलाबलाङै दोबलाङै बेफोरजोंबो गोबां केन्सार बेरामफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जोङो बिदिनो गोबां बेरामफोरखौ जोङो नुनो मोनो नं गौ ना नंङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जेरै जोङो ड्राग्सखौनो होन ड्राग्सखौ जों लायोब्ला बिदिनो एडिक्ट जालाङोब्ला जोङो बिदिनो आ फाग्ला खानाफोर जाला ओ फाग्लाफोर जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो जोंनि देहायाव थानाय थैफोरखौबो जों द्राग्सफोर लायोब्ला ओ बिदिनो जोंनि थैफोराबो बिदिनो मैला जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङाथ' फ्राय खो खोथाखौनो जेनेबा एसे बुंफ्रांलांजोब्बायानो आरोना नोंथाङा। अब्ला बिनि सायाव आंबो एसे नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै ओ मा होनदों जों निसा जिराद बा फेग्रा जे मुवाफोरखौ जोङो लोङोब्ला आरो जायोब्ला जोंनि देहायावथ' जों बेफोरबायदिनो गोबां गाव गावनि मेगनजोंनो जोङो नुनो मोनसै आथिखालनि जुगाव ओ गोबां मानसिफोरखौ नस्थ' जानाय एबा गोबां मानसिफोरनि देहाया मा होनदों नोस्थो जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जों मा होनदों बिरि सिग्रेट खौ जों सोबोब्ला मा होनदों जोंनि किडनि आरो बिखाफोर आरो जोंनि मा होन्दों गोरल्न्दैफ्रा मा होन्दों बुलांनो हमो। आरो बेफोरबायदिनो हो मा होनदों लोङोब्ला जोंनि देहायावनायफोरबायदिनो थैनि खमि जायो आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों पिटनिकफ्रा बुलांनो हमो मोदोमफ्रा बुलांनो हमो बेफोरबायदिनो जों जानाय लोंनो हायै जालाङो आरो बेफोरबायदिनो जोंसोब साव मा होनदों जों थैनायसिम सहैनायखौ जों जों नुनो मोनो आरोोना नोंथां आरो मा होनदों जों बेफोरबायदिनो लोङोब्ला जायोब्ला प्लास जोंनि न'खर न'खर दंसेयावफ्रावबबो गोबां बेफोरबायदिनो मा होनो नांलाय खमलाय बेफोरबायदि गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मा होनदों जों जेरै थांफु जायोब्ला नोंथाङा बुंलांखाबाय गुस्थिफ्रा दलाबो आरो जोङो मा होनदों बेफोरबायदिनो जोंनि देहाफ्राबो प्लास जोंनि देहाफ्राबो बेफोरबायदिखौ जायोब्लाबो बेफोरबायदिखौ इउस खालामोब्ला मा होनदों गोबां नस्थ' जालाङो आरोना नस्थ' जालांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि देहाफोरखौ आरो मा होनो बेफोरबायदिनो बिरे सिग्रेट सोबोला बेफोरबायदिनो गानजा जुवा बेफोरबायदि खौ जों सोबोब्ला जोंनि खावलायफ्राबो रानलाङो मेगनफ्रा गोथौ गोथौ जालांनो हमो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि देहाफ्रा गोबां लोरबां जालांनो हमो आरोना जेरै हमनानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे नर्मेल थाजिम मानसिफ्रा जेबो निसा लायै मानसिफ्रा जेरैबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो बेफोरबायदिखौ मा होनदों बैफोरनिसा लाग्राफोर मानसिफ्रा मा होनदों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया आरोना जथ'नाखि बै औ बै मा होनदों निसा लायै मानसिफ्रा मा मा बुस्थुफोरखौ मावनो हायो बे बसु बुस्थुफोरखौहाय मा होनदोंनि सालागाफ्रा मावनो हाया आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
हौ बेफोरबायदिना मा होनदों जुमाय लोंनायाव बा जुमाय लोंग्राफ्रा मा होनदों गोबां लोरबां जायो आरोना जे बिसोरनि मेगनफ्रा फिसा फिसा मै खि खिनाय बेफोरबायदिनो देहानि लोरबांथिखौ जों रोखा रोखा जोङो लोंग्रा मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो बेफोरो मा होनदों बिसोर लोंग्रा मानसि फोरनि देहाया जेबो थिग गैया आरोना नोंथां मा होनो गोबां बेफोरबायदिनो खिडनिफोर देमेज जानाय किडनि बुनाय बिखाफ्रा बेफोरबायदिनो डेमेज जानाय जों गोबांखौ जों नुनो मोनो आरो लोरबां देहाखौबो जों नुनो मोनो आरोना थां लोंनायजों मानायजों औ आरो बेफोरबायदि नोंनि बेनि गेजेरावबो मोनसे गिदिर निसाया जाहैबाय मा होनदों ओ ड्राग्स आथिखालनि जुगाव जों गोबां बेफोरदिनो ड्राग्स ला हमजानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जों ड्राग्स लायोब्ला जोंनि देहायाव मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो थैनि खमि जानाय मा होनदों खिस्रायनाय जानाय द्राग्स मोनाब्ला खिस्रायनाय जानाय मा होनदों लोमजानाय लोमजानाय जानाय बेफोरबायदिनो जों एडिक्टेड मानसिफोरखौ ज गोबांथार जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि जुगाव
औ नोंथां औ
औ आरो मा होनदों जोङो आथिखालावथ' बेफोरबायदिनो गोबां जों जोहोलावफोरखौ जों निसा लानानै बा फेग्रा मुवाफोर लोंनानै ओ बेेखाय जोंनायजों जों गोबां नोस्थो जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना आरो गाव गावनि गोबांथार जों नस्थ' खालामना लानायखौबो जों नुनो मोन नंगौना नङा नोंथां औ
अ
औ मा बेखायनो आरो ना नोंथा जों बे बायदिनिफ्राय थायो फैगौ समफ्रावहाय जों मा होनदों ओ गोख्रों देहाखौनोङो लानानै थांनानै - ना नोंथां। औ ओ जोङो आथिखालनि जुगाव गोबां ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौबो जोङो बिरि, सिगारेट सोबनायखौ जों नुयो आरो बेफोरो मा होन उम जेला गोबां खरदे खरदे नुयो आरोना नोंथां ओ बिसिनि खावलायफ्रा दा रानलांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो मोदोमफोरखौ जों फिसा-फिसौ जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ। नोंथां जोंना टाइमआ बोथ' जानानै फैबाय नोंथां।
औ
जों बे एसेयावनो दोन्थ'लायनोसै खोमा ना? औ हामबायसै